हेलौ औ नोंथां गोजोन मोनाबिलि औ नोंथाङा मा खालामबाय दंङ
आंथ सरासनस्रा जनानै दं
औ अब्ला आं नोंथांजों माने फिथाइ सामथाइनि बागै सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो
जागोन नोंथां सावरायनोसै होमबा
औ अब्ला आं नोंथांखौ फंसे बाथ्रा सोंगोन मा होनो नोंथांमोननि जा दा मा मा फिथाइ नुनो मोननाय जायो ओरैनो
जोंनिखि जोंनिखि जाया दा खान्थाल फिथाइ नुनो मोननाय जायो थाइजौ फिथाइ नुनो मोननाय जायो बाखि गय फिथाइ नुनो मोननाय जायो
औ
बे
आरो बेनि अनगायैबो
नारेंखल फिथाइ नुनो मोननाय जायो सफ्राम फिथाइ मोननाय जायो नोंथांमोननिखैलाय मा मा थो फिथाइ मोननो हायो?
औ जोंनि जाबो बिब्दिनो जेनेबा गय खान्थाल नारेंखल बेफोरथ माने गामि ओनसोलफोराव थाखायोआनो।
औ नोंगौ नोंथां।
थालिर थायो। बिदिनो नास फतिफोराथ जेनेबा ओरैनो थायो देलाय सासे सानैनियाव एसेबां थाया आरो माने। दालिमफोर मोनो। जायो आरो।
औ।
औ ओमफाय बेखिनियानो जेनेबा जोंनियाव बांसिन दा गामि ओनसोलाव माने खान्थाल थाइजौ गय फाथै बेफोर थायो आरो माने।
औ।
अब्ला नोंथाङा खान्थाल थाइजौ जानानै मोजां मोनोना मोना?
सरासनस्रायै आंथ खान्थालखौथ बारा मोजां मोना जानानै। नाथाय थाइजौ खौ जोबोद मोजां मोनो आरो।
औ थाइजौखौ नोंथाङा मा माबायदि जायो जेनेबा?
थाइजौ थाइजौखौ जोङो सरासनस्रा जोङो गोरलै गोरलैयाव गोरलैनिफ्रायनो जानो हायो जों। जेरैबा जों गोरलैयाव जोङो ओ आसार खाममो। आसार खामना दोनो उनाव जायो जों।
जायो।
बेनि बेनि उनाव जोङो एसे देरबा राहांबाथाय जोङो बेखो लेमनानै जानो हायो।
औ खाजि हाना जानो हायो आरो।
संख्रि लागाय लायनानै औ। बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोनबाथ आथ जाखा खायोआनो। जोंनि जायगायाव जिहेथु थाइजौ थाइजौफोरा न'खरफ्रोमबो मोननो हायो।
उम।
बेखायनो जों मोजां मोनो जानानै जोंनि गामिफोराव
औ अब्ला नोंथाङा खान्थालखौ मोजां मोना नामा जानानै?
खान्थालखौ आं मोजां मोना।
औ। खान्थालखौथ' जोङो जेनेबा गोथांबो जायो गोमोनैबो जायो औ आरो बेखौ जों गोरलैयावबो जानो हायो जेनेबा भाजा संनानै जानो हायो आरो औ। आरो बेनि अनगायैबो नोंथां नोंथांमोनिजा लिसु मोनो ना मोना?
मोनो मोननाय जायो लेसु। गोबां बिबाङाव मोननाय जायो।
औ।
सोरहाबा सोरहाबा
औ बुंलाय औ जेनेबा जोंनि जाथ' लिसु खान्थाल थाइजौ मोनो बेफोरखौ माने जों न'आव जानो थाखायल' गायनाय जायो ना जेनेबा फाननो थाखायबो गायनाय जायो न'खरनि नांगो जेनेबा गोनांथि रां बुथुमनो थाखायबो गायनो हायोना?
औ नोंथां जोंनियाव बिदिनो खान्थाल खान्थालखौथ' जों गोबाङै फान फाननो थाखाय गायनाय जाया। ओरैनो न'आव फांसे फांनै बिदिनो फिथाइ जानो थाखाय गायनाय जायो। बिनिफ्राय जोङो थाइजौफोरखौ ओ जौ थाइजौ आरो लिसुखौ बिदिनो फाननो थाखायबो गायनाय जायो फाननो थाखाय बाजारफोराव फाननो हायो जिहेत जिहेथु जों न'खराव नांगौ मुवा बेसादफोरखौ बायनो थाखाय खरस ओंखारो बेनिखायनो गायोजों थाइजौफोरखौ। थाइजौफोरखौ सरासनस्रा बाजा फोरावबो फालांगिया मोजां।
औ नंगौ।
नोंथाङालाय अबबे फिथाइखौ जानानै बांसिन मोजां मोन
अ आं थाइजौ थाइजौ आरो लेसु बेखौ जाना मोजां मोनो आरो
औ नोंथां।
जानो थालिरफोरखौबो जानो मोजां मोनो।
जौ बुङोब्ला थाइजौखौथ' मोनथाम रोखोमाव जानो हायो होननानै मिथिबाय आं बिदिनो नोंथाङा मा मा रोखो फुङाव जानानै मोजां मोनो?
अ आं थाइजौखौ माने गोमोन मोनबाथाय जानानै मोजां मोनो आरो जेनेबा खाजि हानानै जानो थाखाय उम आरो खान्थालखौबो आं मोजां मोनो खान्थालखौ जेनेबा आङो गोमोनखौबो जायो गो
नंगौ नामा नोंथां? बिदिनो नोंथाङा थाइजौखौ मोनबा जायो होनदों मोनबा जोथोब माबायदि जायोस गोबाङानो बानलु संख्रि ला उ बानलु संख्रि लगायनानै जायो? आरो गोबाङानो बिदिनो हानानै ल जेबो लागाया लासिनो जायो नो
औ जेनेबा आङो आं जेरैबायद जायो आं बेखौ फोरमायगोन जेनेबा आङो थाइजौखौ हा हानानै लाग्रोयो फास्टआव फास्ट ओमफ्राय बेनि उनाव ओरैनो इसे बानलु संख्रिफोर लागायनाय जायो आरो बेनि उनाव जानाय
नोंथांमोननिखि जाय थायजौफोरा बे बिदिनो एम्फौ जायोना जाया?
अ एम्फौआ जायो जानाया माने गोबाङानो एम्फौखौ जा थांनाइ जायो दे थाइजौखौ माने
औ
जेनेबा नांगो सेबांनो जों मोननाय जाया आरो मोजां थाइजौफोरफोरखो
देरु थाइजौआ आंनि बा फिथाइ मोनसे मोजांसिन मोननाय फिथाइ बोथोरनि बेनिखायनो आं ओं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनायदों जेनेबा थाइजौआ एम्फौ जायो होन बिफाङा एम्फौ जायोब्ला जों ए एम्फु जानो एम्फु जानायखौ होब थानो थाखाय मायाबा मोनसे राहा मोनगोन नामा नोंथां?
एम्फौ जानायखौ होबथानो थाखाय थ जेनेबा ओरै आं एसेबां मिथिया जेनेबा जोंनियावथ एसेबां ओरै जेनेबा बागान सिस्टेमाव गाया नालाय जेनेबा नआव जि थायो बेफोरखौल जानाय जायो अब्ला जों होखारनो थाखाय माने जेनेबा जों गरायाव माने थवा होना होबाथाय खारो होननाय खोनादों आरो मानसिफोरा बुंनाय जायो जेनेबा अब्ला नोंथाङा माइबाफोर मिथिगौ नामा एसे फोरमायनाहो मिथियोब्ला
आंबो मिथिया बेखायनो बिदिनो नोंथाङा जि होनदों बुंना होनाय बेखौ आंबो मिथ मिथिगौ आं बिदि बानायनानैनो एबार खिन्तु आं बानायना नायगोन मानो होनबा ओ जोंहाना दंफांयावथाइजौआ दम एम्फौ जानानै मोनजायाखै जेतानि फेभरेट गुबुनावसो हाबना जानो गोनां जा
औ अब्ला नोंथाङा थालिर जायोना जाया थालिर
जायो नोंथां थालिर
औ अब्ला थालिराथ' गोबां रोखोमनि थायो जोंना
औ नोंथां।
नि बा मा मा थालिर थायो बेखौ फोरमायना होनाय नामफोरखौ बुंना हो एसे।
सरासनस्रा आं मोनथिनायावथ' बिदि जों जिहेथु उन्दैनिफ्रायनो मोनबोनाय बांसिन बांसिन थाल थाल जों गेलेबोनाय होनना बुङोबा जों गोजौ गोजौ दंफां आथिया थालिर होनना बुङो जोङो जोंनि रावआव इनिफ्राय बिखि सिनि साम्फा थायो।
औ
मोनसोर थायो। थायो। बिदि बि बिखिनि खौ आं मिनथिगौ आरो सरासनस्रा जिहेथु जोंनियाव सानफ्रोमबो मोननो हायो।
औ
नोंथांमोननिखिलाय बेनि अनगायै गुबुन थाइलेरफोर मोननो हानाय जायो नामा?
थालिराथ' तेनेकुवा बिदि बेलेग गैया । जेनेबा बेखिनियानो आरो सिनि साम्फा, मोनसोर बेफोरखौनो जायो जेनेबा जों थालिरखौ गोथाङावबो जायो। जानो हायो आरो ना खायसेया माने मेगं जाजानाय थालिर थायो आरो बे मैगं जाजानाय थालिरखौ जों माने मे जायो।
औ
आरो जेनेबा जों सिनि साम्फा मोनसोर बेखौथ' फोमोननासो जानो हायोना। आरो गो खायसेया माने गोथाङावबो रुना जायो आरो गोदो गोदाय। थ' बांसिनानो रुना जायोमोन तामाने बेफोरखौ एसेबां जाला माने रुनानै। आरो थालिरनि फिथाबो जानो हायो आरो जों।
नोंथाङा मोनजाबाय ना मोनजायाखै?
मोनजाबाय नोंथां मोनजाबाय। थेवब्लाबो आंनि आं जानानै मोजां मोनाखै आरो नोंथां। बिनि थालिरनि फिथाखौ। जोंनिखि सरासनस्रा थालिरखौ ओ थालिरनि बायदि बायदि रोखोम बायदि बायदि रोखोमै जानाय जायो थालिरखौ जों जेनेबा ओ जिहेथु नोंथाङा फिथाइनि बागै फिथाइनि जानायनि बागै बुंबाय। गोमोनै जायो थांङै जायो। जों थालिर होनोब्लाथाय थालिरखौ जों दंफांखौबो जानो हायो। नोंथाङा दंफांखो जाफेरबायना जायाख थालिर दंफां। हेल' नोंथां।
दंफांखौथ' बिदि जाफेराखै जेनेबा जों खारै हिसाबै जानो हायो आरो दंफांखौ माने जेन'बा जों खार-खारै बानायनो थाखाय माने दंफांखौ गिबियाव दानग्रोना लानाय जायो। बेनि उनाव जों ओरै फिसा फिसा दांख्लि दानफ्लेनानै माने फोराननाय जायो आरो सान्दुआव।
नंगौ नोंथां।
सान्दुंआव रानोब्लाथाय जों बेखौ माने सावनानै बेनि हांगारखौ जोङो सरनानै माने खारै हिसाबै बाहायनाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां जोंनिखिजाय बेनि अनगायैबो जोंनिखिजाय फस्ला थालिरनि जिहेथु गोरलै मादा बेखौ जानाय जायो आरो जोंखिजा फस्ला होन्नाय जायो। जों बेखौ जानाय जायो आरो। मैगं हिसाबै मैगं संनानै बिनिफ ओमफाय जोङो थालिरनि जिहेथु फिथ फिथाइ ओंखारहांनायनि उनाव मैखुन ओंखारो मैखुन खौ जानाय दे जोंनि खिजाय नोंथां खोमा।
बेखौबो जायो जामनायालाय।
औ नोंथां।
गथाबु जायना जानो
गोथाव जायो नोंथां आलुजों मैखुन थालिर मैखुन। फुंनि समाव गोबां गोथाव मोनो।
अब्ला नोंथाङा खादै ओंख्रि जा मोजां मोनो ना मोना?
मोनो नोंथां। खारै ओंख्रिबो जायो आं जिहेतु अनला खारै जोंनि।
औ जेनेबा खारैयाथ जेनेबा जोंनिया थालिरनिफ्रायनो जायो नालाय थालिर दंफांनिफ्रायनो बांसिनानो। आरो बिदिनो थालिरखौ नोंथाङा मा होनो थालिर खारै बानायनायाव माबायदि खालामनाय जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा एसे जों जेनेबा थालिर बिफांखौ खारै बानायनोबा?
नंगौ नोंथां। जोंनाव सरासनस्रा थालिर खौथ' जोङो थारिराथ बायदि बायदि ओ बायदि बायदि दङ नङा होमब्ला। नोंथां बे बिदिनो जों आथिया थालिर होनो जायखौ। गोबां मोजां होनना बुङो खारैनि थाखाय। ओ बेखौ जोङो औ जोङो ओ दंफां हानिफ्राय जेहुथु दंफां जायो मोनसे बे दंफांनि गोजौनि फस्ला जिनिखौ जोङो एक्सट्राय मोनसे खारै बानायनाय जायो मोननै रोखोमनि खारै ओंखारो होमबानिया। बे जिहेथु फस्थ ला बेयो एसे खम गोबाब जायोनो। गोबाबा खम जायो ओमफ्राय जे जोंनि दं हा सिङाव थानाय मादा। बेयो एसे खारैया गोबाब सिन जायो होनना मिन्थियो। स' बिदिनो दानफायनानै जोङो फोराननाय जायो सान्दुंआव फोराननानै जोङो बेखौ खावनाय जायो मोजाङै।
औ।
जागोन नालाय उननि समाव मोजाङै बेनिफ्राय बेखौ मोजाङै लाना फैनानै जोङो दैजों मिलायो। दैजों मिलायनानै दै होनानै एसे दैखौ गोबां होनानै जों सरनाय जायो सरनानै जों इखो खारै जानाय जानाय जायो आरो मैगंफोराव होनानै संनाय जायो। बेनो खारै ओं ख्रि जाहैयो जोंनियाव।
चम अब्ला जोंथ' जेनेबा जों थालिरनि बागै सावरायबाय आरोना। बिदिनो थालिरल' नङा जेनेबा जों नारेंखलफोरखौबो जानो हायो आरो। दा जेरखम जेने जेने जेरै जों थाइजौखौबो माने गोबां रोखोमै बानायना जानो हायो। बिदिनो जों जों नारेंखल बेखौ माने नारेंखलखौबो जानो हायो आरो दै बेयाव थानाय दैखौबो जों लोंनो हायो आरो।
औ नोंथां गरम बोथोराव गोबां सोलियो।
औ आरो नोंथांमोना खुसेर रोसि खुसेर मोनो ना मोना नोंथांमोननि जा?
मोनो गोबां रोखोम गोबां मोनो मोनसै
अब्ला नोंथां खुसेरखौ खुसेरखौ खुसेरनि रोसिखौ लोंना मोजां मोनो ना मोना?
मोजां मोनो जों दा जिहेथु गरम बोथोराव गोबां मोजां मोनो। लोंनानै गुसु थान्दा गोजोन मोनो।
अब्ला नोंथां जोंना समा जाबाय।